नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा औ हेल' नोंथां
खोनादों नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
अ नोंथां दा ट्रेभेलिंनि सायाव नोंथाङा रायज्लायगोन होनदोंमोनब्ला
औ नोंथां
ट्रेभेलिंनि सायाव नोंथां गियान दं एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन दे नोंथां
दे एसे फोरमायना होलाय
ट्रेभेलिं बुङोब्ला जेनेबा दावबायनाय बे
औ दावबायनाय
दा दावबायनाय बुङोब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव सहैनाय बेखौ बुजियो दा
औ
दावबायनायनि गेजेरजों जों
औ
गोजोननाय गुबुन गुबुन जायगा फोरनि आरो मानसिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो एबा सोलोंनो मोनो आरो मिथिंगाजों लोगोसे रंजानायबो लानो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां
जेब्ला जों दावबायो जों गोदान गोदान मुवा बेसाद नुनो मोनो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि जाग्रा आदार मोनजायो गोदान गोदान मानसिफोर लोगो मोनो आरो गुबुन गुबुन हारिमुनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो एबा सोलोंनो मोनो
औ
आरोबाव दावबायनाया
औ
जोंनि थाखाय मोनसे रंजा थाव जारिमिन जानानै थालाङो जायखौ जों गोबाव समनि थाखाय गोसोखांबाय थानो हायो
औ नंगौ नोंथां
औ
औ
दा नोंथाङा माब्लाबा दावबायफेरबाय ना?
दावबायनाय बुङोब्लाथ' नोंथां दावबायनायाथ' गोबां जों दावबायबाय थायो सान सानफ्रोमबो दावबायनायखौनो होनना बुंनांगोन जोंनि लाइफआव दावबायनाया सानफ्रोमबो जों सानफ्रोमबो दाव लाइफआव जोंनि दावबायनायानो सोलिबायनो थायो सानफ्रोमबो
औ नंगौ
खोनादोंना नोंदों नोंथां सानफ्रोमबो दावबायनायाव जों दावबायनायाथ' बिदिनो गोबां रोखोमनि दावबायनाय थायो सोरबा हारसिं दावबायनो हायो सोरबा स्कुल कलेजनिफ्राय दावबायनाय सोरबा लोगो लेवाजों दावबायनाय हारसिङैबो बेरायथिंनो हायो। गुबुन गुबुन जायगासिम ओ दावबायनानै गुबुन गुबुन सुबुंजों गुबुन गुबुन मुवाजों गुबुन गुबुन जानाय लोंनायजों गुबुन गुबुन गुबुन ओ जायगाफोरखौ जोङो सिनायनो एबा मिथिनो मोननाय जायो आरो दा दावबायनायाव जोंहा बायदिसिना आसार खान्थि नियम खान्थि हारिमु ओ ओ जानाय लोंनायनि सायाव गोबां गियानखौ जोङो मोननो हायो आरो बेनि बिनि दावबायनायनि हान्थिनायनि राहायै आरो दा दावबायनायाव जोंहा बायदिसिना मा उम जेंनाफोरबो मोगा मोगि जानो गोनांबो जानो हायो मालाब्ला दा जानायाव जा हान्थिनायाव बा दावबायनायाव जोङो माबाफोर नोंथाङा ओ मोगा मोगि ओरै जाफ्लांनो मोनदोंमोन नामा नोंथाङा दावबायनायाव
औ जेनेबा जानाय लोंनायावनो बुंनांगोन मानोना जोंनि जानाय लोंनाया गुबुन मोनसे जायगानि जानाय लोंनायजों गोरोबा
औ-औ।
बेयावहाय एसे उसुबिदा जाहैयो। बेनिफ्राय बै जायगानि मानसिफोरनि जेनेबा राव रायलायनाय बेखौबो मानोना बिसोरनि रावा जोंनिजों गोरोबा। बेवहायबो दावबायनो थाङोब्ला जोंहा एसे खस्थ' मोननो गोनां जायो।
औ
दा।
नंगौ नोंथां।
औ। दा नोंथाङा
औ फोरमाय नोंथां।
औ-औ दा नोंथाङा माब्लाबा दावबायनायाव बेबायदि जेंना भुगिनांनो मोन्दोंमोन नामा?
औ नोंथां दावबायनायावथ' जोङो गोबां ओ मोगा मोगि जानांगौ जायो मालाबा जों दावबायनायाव ओ जायखिजाया राहायै दावबायनांगौ जानायाव बायदिसिना जोंहा गारियानो जा बा-बायदिसिना थांनाय राहायावनो जा जों गोबां बेबायदि ओ नेमखान्थिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो बेबायदियाव अबेबा जों गारिनि उसुबिदायावनो गोलैफ्लाङो मालाबा जोङो ओ बा बायदिसिना ओ उम नेमखान्थिनि याव जोङो थांनो होनब्लानो थांनो हाया बायदिसिना। ओ उम बादा थायो नङा होमबा।
औ।
थांनो होनबानो बेरायनो होनबानो बेरायनो हायाबो जायो बे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव गोबां नेमखान्थिखो मानिनानै थांनो गोनां जायो आरो बेबायदियाव गोबां जेंनाखो जोङो सुस्रांनानैबाबो थांदों थेवब्लाबो जोंहा उसुबिदा जाहैदो आरो बेवहाय। दा दावबायनायाव होनोब्ला नोंथाङा ओरैनो पार्सनेलि बा हारसिङै बा लोगोफोरजों ओ बेरायनानै साबसिन
औ
हारसिं ओ बेरायदों बेरायनो मोनदों ना लोगोफोरजों बेरायनो मोन दों ना सोरबा स्क कुल कलेजनिफ्राय बेरायनो मोनदों ना सोरबा फेमिलिजों बेरायनो मोनदों नोंथाङा?
अ आङो दासिमाव आं माब्लाबाबो हारसिं दावबायफेरनाय जायाखै नोंथां।
औ-औ।
आङो बिदिनो न'खरनि मानसिफोरजों एबा लोगोफोरजों सिगाङावहाय दावबायखांबाय।
औ। औ।
दा नोंथाङाबो माब्लाबा हारसिं दावबायफेरबाय नामा?
आं हारसिङैबो दावबायफेरबाय आरो लोगोफोरजोंबो दाव दावबायफेरबाय आरो बे स्कुल कलेजनिफ्रायबो दाउ दावगाफेरबाय आरो बेवहाय जोङहा स्कुल कलेज स्कुलनिफ्राय गथ'फोर फोरोंगिरिफोरजों दावबायनो थांनो गोनां जानायाव गोबां नेम आसार खान्थिफोरखौ फालिनो गोनां जायो आरो
औ औ नोंथां नोंगौ
बेबायदि आरो हारसिङै बेरायनो होनोब्लाथ' आरो बायदिसिना जायगा जोंनो हान्थिनो जायगा नांलाया बे दाबसेनिफ्राय गुबुन एसे गोजान जायगायाव जोङो। गारिजों बा साइकेलजों बा बाइकजोंनो बेरायग्लांनानै जोङो। गावखौ रंजा होनो हायो आरो नांलाय समखिनि बेखौ जोङो बेनि आबहावा बा बारफोरखौ बा बायदिसिना जानाय लोंनाय बा बेनि आसार खान्थि बा बेनि हारिमु बा बेनि ओ लोगोफोरजों बा बिसोरनि राव फावफोरखौ जों मिथिहैनो हायो आरो बेबायदिखौ जों खालामफेरना मोनबाय आरो बे दाबसेनिफ्राय बे दाबसे जायगा नङा बे डिस्ट्रिक्ट बाय स्ट्रिक नङा बे खाथिनि जायगाफोरावनो जोङो बेबायदि लानो हायो आरो।
औ
बे स्टेट टु स्टेट रायजो टु रायजो नङा बा हादोर टु हादोर नङा आरो जोंहा जायगा ओनसोलनिफ्राय ओनसोल लानानै जों बेरायनानै बे ओनसोलनिफ्राय बे ओनसोलखौ जोङो रावफोरखौ जानाय लोंनाय द्रेस आरो हारिमु आसार खान्थि बेफोरखौ जोङो दावबायनानै लाफेरबाय आरो आं हारसिङै जोङो होनना बुंङोबाथाय गोरोन्थि जागोन हारसिङैबाबो नायफेरबाय आरो माबायदि बिसोरो जानाय लोंनाय आसार खान्थि नियम खान्थिफोरखौ जोङो बेबायदि लानाय जायो आरो आङो मालाबा मालाबा नोंथाङा बेफोरबायदि मालाबा खालामफेरबाय नामा जे हारसिङै आं बिसोरनि आसार खान्थिफोरखौ बा दावबायनानै बिसोरनि सायाव गोबां गियान लानायनि नाजाफेरबाय नामा नोंथाङा?
औ आङो औ खोनादों नोंथां
फोरमायलायसै नोंथाङा मालाबा बा बेबायदि दावबायफेरबाय नामा बे ओनसोल बाय ओनसोल आरो बे हादोर टु हादोर नङा रायजो टु रायजो नङा डिस्ट्रिक् टु डस्ट्रिक नङा बे खााथिनिनो ओनसोलफोराव थांनानै बिसोरनि दावबायनानै बिसोरनि बायदिसिना गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आसार खान्थि हारिमु ड्रेस गानना बेफोरखौ नोंथाङा मालाफोरबा नायफेरबाय नामा बा लोगो हमफेरबाय नामा नोंसोर बिफोरखौ? दावबायनायनि गेजेरजों
औ औ नोंथां।
औ
जोंनि ओनसोलावथ' गोबां गुबुन गुबुन हारि हारिसानि मानसिफोर दङ
औ
दा जोङो खाथिनि ओनसोलनि जानाय हिसाबै माब्लाबा दावबायनायानो जायो आरो आरो लोगोबो मोनो बिसोरखौ
औ औ नोंथां
दा बिसोरनि गाननाय जोमनाय जानाय मावनायनि खायदा आदब बायदिफोरखौ एसेबाबो मिथिनो मोनदों जोङो बिसोरनि थानाय जानाय बिसोर माबायदि राव रायलायो बेफोरखौ एसे एसे सोलोंनो नाजादों
औ
ओ दा नोंथाङा इयुनाव बहाबाफोर दावबायहैनायनि थांखि दङ नामा?
औ नोंथां दावबायनोथ' बहुद गोबां थांखि दं आरो जायगाबो ओ बेरायनो जोंहा थांखियाथ' दं गोबां जायगायाव बेरायनो बा बिसोरनि ओ कालचारफोखौ बिसोरनि हारिमु आसार खान्थिफोरखौ गाननाय ड्रेस फोरखौ मिथिनो थाखाय गोबां जायगायाव बेरायनो लागा एबा थांखि दं आरो दा सम उन समनि थाखाय थिनानै दोनदों जे मा समाव मा टाइमिंआव मा समाव थांनो गोनां जागोन बेखौ आङो ओ लासैनो नोंथांनो फोरमायगोना बा दा जुलाइ दान सोलिदों नङा होमब्ला बे जुलाइनि ओ लास्ट उइकफोराव बा लास्ट सप्ताफोराव जोङो ओ बै शिलंफोराव बेरायहैगोन शिलंनि जिथु जोंना एस एस टि हिल्स नङा होमबा हा बै हाजोनि एस टिफोरा माबायदि जानाय लोंनाय बिसोरनि आसार खान्थिया मा फोरबोआ मा बिसोरनि सायाव एसे नायबिजि सुंखायनो बा बेरायनो जायगा बेरायनो गावखौ आरो एसे गियान बुथुमनो थाखायबो जों बेहाय दाव दावबायनो सान सानदों होनना सानदों आरो बेबायदि थांखि लादों आरो बेवहाय
औ मोजां नोंथां औ
ओम नोंथां जोंनि समा जोब्बाय आं ना नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै